खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन आंनो?
नोंथांनो फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय मा होनो जोंहा जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनार फिसिनाय बे जिब जुनार फिसिनानै बोरै जिउ खुंनाय बेखौ सावरायलायनो थाखाय आङो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा। नोंथाङा आंनो फोरमायना होग्रोदो माबोरै जिब जुनार फिसियो नोंथां। माबाफोर जिब जुनार फिसिदों नामा।
औ नोंथां आङो आबादारिखा आङो जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो आरो आङो दा बांसिनै दाउखौनो बांसिन फिसिनानै दङ
बिदिब्ला नोंथाङा फिसिग्रोदो नामा फिसिनायखौ बोरै फोरमायलांदो बोरै फिसियो।
बिदिब्ला आं दउ फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांनो खोन्थानोसै। दाउखौ। फिसिनो थाखाय मोनसे मोजां जोलैनि दाउखौ सायख'नानै लानांगौ नोंथां। गिबियावनो जोङो बबे जोलैया साबसिन एबा जायगानि जोलैब्लाबो जोङो मोजां गोजौ मानदान्दानि दाउ जोलैखौ सायख'नानै लानो नांगौ बेनि उनाव
फेदेरनानै बेखौ बिमा खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे दाउला बो लाबोफानो गोनां जायो मानो होनोब्ला दाउला आरो दाउजो बेखौ लाबोफानो नांगौ अब्लासो बियो जोलै एरलांगोन नङाब्ला बेखौ गुबुन राहायजोंबो फिसिनो हायो एबा दाउ फिसिनायनि जाहोन एबा बिनि ओ बिथाफोरा गुबुन गुबुन जायो मानो होनोब्ला खायसे खायसेया बिदैल' फाननो थाखाय दाउखौ फियो खायसे खायसेया बेदरल' फाननो थाखाय फियो आरो सोरबा सोरबा ओरैबायदि खालामो जे बेहाय जोलैखौल' फानहरो बेयो
बेफोरबायदि रोखोमनि फानो आं नाथाय बेवहाय गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ सरजाबफायो आङो बेवहाय आंनि दाउनिफ्राय आङो बिदैबो फानहरो आरो दाउ फिसाबो फानहरो आरो लोगोसे बेदरबो फानहरो आरो नांगौ समाव माखासे फुजानि थाखायबो आङो दाउफोरखौ फानहरो फुजानि समाव आं दाउफोरखौ फाननानै जोबोद मुलाम्फा मोनो बे समाव आङो थाम गुन नै गुन दाम खालामनानै बेखौ फानहरजानाय जायो नोंथां दा दाउ फिसिनो थाखाय जोंहा मोनसे मोजां जायगा नांगौ। मोजां जायगा हिसाबै जोङो गोजौ जायगाब्ला मोजां दाउफोरा एसे गोजौ जायगाबा मोजां जायो हमनानै लादो बैसां होयोब्ला जेरै बोरमाफ्रा बैसा बैसाङाव थानो मोजां मोनो दाउफोराबो बेबायदिनो बैसां होयोब्ला मोजां मोनो खायसे दाउफ्रा ओरैबायदि दं गोजौ गोजौ जायगायावसो थानो मोजां मोनो दा बेनो फोरमायो जे दाउफोराबो गोजौ जायगाखौ लुबैयो बेनिखायनो जोङो दाउफोरनोबो मोनसे बैसांफोर लुना होयोब्ला मोजां। बेनि थाखायनो आं दाउफोरनो बैसां लुनानै होयो आरो बे बैसाङावनो आङो दोनो। बेनि गेजेरजों आङो मुलाम्फा गोनां हाबाफारि लानो हायो दाउखौ आङो मोनसे बेबादि बैसाङाव दोनो आरो बिनि सोरगिदिं आङो बेरा होयो आरो बिनि बायजोआवबो आङो मोनसे गुवार जायगायाव बेंखननानै मोनसे बेरा होयो। बेनि उनाव आं बै बैसाङाव दाउफोरखौ आलादा आलादायै दोनो। आंहा बे बैसाङाव जोबोद गुवार जायगा दङ बे बैसांनि बैसाङावनो आङो दाउफोरखौ गहोयोबो। बेखौ बिदै दिहुननाय आरो बेनि थाखाय आरो मोनसे दाबसे जायगा आरो बेदरनि थाखाय बेदर दिहुननाय थाखाय थामहिनबा दाउफोरखौ गिदिर खालामनाय बेनि थाखायबो आलादा जायगा आरो दाउसा फिसा दिहुननाय बेनि थाखायबो आलादा जायगा बेफोरबायाददि बाहागो रान्नानै आङो दाउफोरखौ दोननाय जायो नोंथां। दा बेसोरनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आदार नांगौ नं थां बेसोरनो आदारखौ सानफ्रोमबो होबाय थानांगौ जायो सानसेयाव आङो खनथामसिम होयो। आदारजों लोगोसे दै होनांगौ जायो दै होनो थाखाय आङो बेवहाय माखासे दैनि बेब'स्था खालामनानै दोनखायो। जाहाथे दाउफोरा गावसोर गांबानो लोङो। आदारनि थाखाय आङो जायगानि माइरं बेबायदिनो बेजों लोगोसे माखासे हाथाइनिफ्राय बायनाय फसल बेगर बेफोरखौ जाहोयो। आरो सम सम माखासे भिटामिनफोरबो होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला। बिफोरबादि भिटामिनखौ बाहायदेराब्ला दाउनि देरनाय बिनि बिदैयानो होन आरो गुबुन गुबुन बेराम आजारनिफ्रायबो बारग'होनो हायो। जिहेथु देहायानो जोबोद गोनां जायो दाउफोरनि थाखायबो। बेनि थाखायनो ओ दाउफोरनि मोनसे गोग्गो देहा खौ जो-जोथोन लाखिनो गोनां जायो बेनि थाखाय बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो थाखायबो आङो बेसोरखौ सम सम
बेबादिनो ओ जिब जुनारनि डाक्टार बेखौ लाबोनानै आङो आनजाद नायहैयो। बेनि उनाव बिसोरो जुदि माबाफोर बेराम जादोंब्ला एबा माबाफोर देरनो रोंख'वाखै जादोंब्ला बेफोरखौ आङो माखासे भेक्सिनफोर होयो बेनि उनाव बै फाहामगिरिया बुंनाय मथै आङो जोथोन लायो आरो मुलिफोरखौ जाहोयो। बेबादिनो आङो बेराम आजारखौ होखारो आरो बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोनो। दाउआव बेफोरबायादि बेरामफोरा जाफ्लेबाय थायो। आरो बै भेक्सिनफोर होयोब्ला बे दाउनि बेरामफोरनिफ्राय जोङो गोबांखौनो बारग' होनो हायो। बेनिखायनो दाउफोरखौ भेक्सिन होनांगौ जायो नोंथां दा बिफोरबादिनो जोङो दाउफोरखौ बेराम आजारनिफ्राय जोथोन लानांगौ जायो। बेनि उनाव बेखौ फानहरनो थाखाय मोनसे हाथाय नागिरनो गोनां जायो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङै आङो बेखौ दैथायहरनानै फानहरो। दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो आंनो माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा जेबो
आं जेरै नोंथाङा जेरै दाउ फिसियो बेबायदिनो आंबो हांसो फिसियो आरो नोंथां। हांसो फिनानै आंबो रां खामायो। बेबादिब्ला आंबो नोंथांनो फोरमायनो हागोन नामा आंनि रोंगौथिखौ?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला खोनासंलांदो आंनि रोंगौथिखौबो। नोंथाङा जेरैहाय दाउ फियो बेबायदिनो आंबो हांसो फिसिनानै आंनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो हांसो फिनोब्ला गिबियाव नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा माखासे मा जादनि हांसो फिसिगोन बेखौ नोंथाङा बासिनानै लाग्रोनांगोन आरो हांसोयाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै हांसो राजा हांसो सिगुन ओरैनो न'आव थानाय मा होनो? हांसो बेफोरखौ बेफोरखौ नोंथाङा माखौ फिगोन गिबियावनो नोंथाङा मा खालामनानै लाग्रोनांगोन मोनसे बासिनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां ओ जोंहा बेनि उनाव हांसो थाग्रा न' लुनांगोन आरो हांसो थाग्रा न' लुनानै जोंहा मा खालामनांगोन ओ हांसोनि थाखाय बिदै दैग्राबो जायगा बानायना होनांगोन आरो बेजों लोगोसे ओ हांसो थाग्राखौ नोंथाङा ओरैबायदि बानायनांगोन जाहाथे सैमा फ्रा फैनानै हांसोखौ अरथारनाय थाङा हांसो फिसाफोरखौ बेबायदिनो सिला सिगुनफ्राबो साबखांनानै लांनो हाया बेनि थाखायनो नोंथाङा मोजाङै नेट खोंथेनानै होनांगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय ओ। जोंहा मा खालामनांगोन नोंथां ओ बिखौ जेब्लायबो हांसोखिखौ साफा खालामनानै होबाय थानांगोन आरो नोंथां। ओ नोंथाङा हांसोनि थाग्रा न'खौ फुख्रि जिङाव खालामब्ला मोजां जायो आरो नोंथां हांसोनि खिखौबो नाया जानानै देरो जुदि नोंथाङा हांसोखौ फुख्रि जिङाव बानायोब्ला नोंथाङा हांसोनि खिखौ ओ फुख्रियाव सिबगार हरनो हागोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथां नोंथांनि साउन्डखौ खोनायाखै नोंथां माबा आवाज खोनाबाय थादों ओ बेनि उनावहाय नोंथां खोनादों दा नोंथां ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन हांसोनो आदार जाहोबाय थानो थाखाय मा खालामनांगोन मा होनो बिसनि थाखाय बायदि रोखोमनि आदार लाबोनानै फैबाय थानांगोन आरो नोंथां नोंथांङा खोनादों ना नोंथां। ओ बिनि उनाव जोंहा हांसोखौ लाबोनानै फुख्रियाव नागारफैनांगोन फख्रियाव नागारफैनानै मा बायदि रोखोमनि जोंहा फख्रि थायो नालाय बे फुख्रियाव ना हगारोब्ला जोंहा ना थाग्रायाबो जोंहा मा अक्सिजेन लेभेलनि बिबाङा बाङो आरो नोंथां ओ बेरायबाय थायोब्ला बिनि उनाव जोंहा ओ हांसोखौ ब्रै एबा बा दाननि गेजेरावनो ओ गिदिर आबुं जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो हांसोनि आदार बुङोब्ला जोंहा ओंखाम गुन्दै आरो जोंहा दंबाबो माखासे मैगं मैलाफोर बेखौ जानानैनो हांसोआ देरो आरो नोंथां हांसोनि थाखाय इसिबां मा जोंहा ओ आदार ननायागिरनांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा हांसो थाग्राखौबो जोंहा सानफ्रामबो सुबाय थाना होनांगौ आरो जाहाथे लेथ्रा जायोब्ला हांसोफ्रा बेमार जानानै थैया आरो नोंथां बिदिब्ला आ बेबायदिनो हांसोफ्राबो सम सम बेमार आजार जायो आरो बेमार आजारखौ बेमार आजार बेनिफ्राय बार मा सम सम जाहोबाय थानांगौ आरो नोंथां। आ बेनि उनावहाय मा खालामनांगौ हांसोनोबो सम सम मार जायनि थाखाय बिजिबो थुनानै होनांगौ जायो आरो नोंथां। आरो बेमार जानाय हांसोफोरखौ ओ बे जोहा हांसोफोरजों दोनफानो मोननाय नङा आरो नोंथां। गुबुन दाबसे जायगायावसो लांनानै दोनहैनांगोन आरो। बेबायदिनो जोंहा हांसोफ्रा बिदै दैयोब्ला जोंहा हांसोनि बिदै फाननानै गोबां रोखोमनि रां आवरि रांखावरि आरजिनो हायो आरो नोंथां। जोंहा बेबायदिनो से ओ हांसो बिदै दैसेयावनो जि आरो जिबा रां मोनो आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो नोंथाङा गोबां बिबांनि बिदै फानोब्ला, नोंथाङा बेजोंनो आं थाव संख्रि फानलुनि दामा फैयो आरो नोंथां। बेबायदिनो हांसोखौ नोंथाङा गथायै फानहरोब्ला नोंथाङा बि नोंथांनि मुलाम्फाया एसे खम जायो आरोना। नाथाय नोंथाङा हांसोखौ नोंनो दाननानै हाथाय बाजाराव फानोब्ला नोंथाङा गोबां बिबांनि रां मोनो आरो नोंथां। आजिखालिनि जुगावहाय हांसो बिदैखौ डक्टरफ्रा जानो थिनो। मानो होनब्ला हांसो बिदयावहाय गोबां रोखोमनि प्रटिन, इनारजि मोनो होननानै फो-फोरमायो आरो नोंथां डक्टरफोरा। बिदिब्ला एसेनोसै नोंथां आं